हा नोंथां खोनादो ना? खोनादों नोंथां खोनादों। अ नोंथां।
औ।
ओ नोंथाङा फ्रि दंबा?
औ औ दं नोंथां।
उम नोंथां दा मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन नोंथांदो।
औ औ रायलायजागोन।
बर' हारिया माबोरै थांना दं आरो बर' हारि जौगा जौगानायनि माने आदब खायदाखौ नोंथाङा बाय
औ औ नोंथां हागोन ओ बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिया ओ दा जौगाफुनाय हारि आरोना। जौगा जौगानायनि जाख्लायाव थारमाने जों दाबो दङ आरो ना गाखोगासिनो।
औ नंगौ नोंथां।
ओं बेज जौगानायखौ जोङो गोबां जौगा जौगाबोगासिनो दं बे बर' जौगानो थाखाय जोंनियाव गोबां सोलों ओ गिबि गोसो मोनसे हारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि गिबियावनो ओ राव हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय बेफोरबायदिखौ गोख्रों खालामनांगौ आरोना।
औ नोंगौ नोंगौ।
जोंनि बर' हारियाव जौगानो थाखाय जोङो जोंहा राव हारिमुवाथ'दों ओ गाननाय जोमनाय गासिबोथ' दोंङो दों थेवाबबो ना नाथाय जोंनियाव दा मोनसे माबायाव ओ ओरैबायसा जौगानाय गैया आरो बे जाबाय सोलोंथाइ। सोलोंथाइयाव ओरैबायसा मोजां जागाफुनाय गैथ' आरोना दा लासै ला सैनो गोबां ओ जौगाबोगासिनो दं। दानिया जोबां गोबां जोंनि बर' हारिनिफ्राय डक्टर इन इन्जिनियार बेफोरबायसा ओ लयार बेफोरबायसा गोबां ओंखारबोगासिनो दं। औ। नाथाय थेवाबबो जोंनि बर' हारिया जौ जौगाफुनाय हारि आरोना जौगागासिनो। दं मोनसे हारिखौ जौगानो थाखाय जोङो राव हारिमु बेफोर गोनांथि जायो नालाय जों बे हारि गोख्रों खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव गोबां सोलों थाइ गोरों सुबुंफोर नांगौ जायो आरोना।
बे सोलोंथाइफोर गोनां सुबुंफोरखौ जोंनि गेजेराव दा मोनबोगासिनो दं ओ उजिबोगासिनो दं। गोदो गोदाय जोंनि बर' हारिया गोबां गोग्लैसोनाय हारिमोन आरोना गुबुन हारि फोर जोंनि ओ जेरै गुबुन हारिफोरा जोंनि बर' हारिखौ मुगैयोमोन आरोना। जोङो ओ जों जानाय थोरसियाव बिसोरो ओंखाम जायामोन एबा जोंनि थाखाय बर' हारिनि सुबुंफोरा बिसोरनियाव खामानिफोर मावबा ओ जों बर'फोरनि थाखाय आलादायै ओ जानाय जानाय होयोमोन आरो बे एक्सट्रा मोनसे जागायाव। आरो बे जानाय जागाखौ जों बर'फोरा सिल गोदो गोदाय लिरबोनाबो गारबोनांगौ जायोमोन आरो मानो होनबा बिसोरनि साननाय बायदियैब्ला जों बर' हारिया बर' हारिखौ जोबोर मुगैयोमोन आरो बिसोरो। नाथाय आथिंलाव नुनो मोनोदि जों बर' हारिफोरखौ बिसोरो गोबां मान होयो ओ मानो होनोबा जों जावगा दं नालाय जों गोदो गो दाय बर' हारिफोराव बर' हारिनि सुबुंफोरा जोबोर गोग्लैसोनायमोन आरो। मा होनोबा जौआरि लोंनानै जौआरि लोंनानै गोदोनानै थांग्रा सुबुं मोनो आरो ना।
औ नंगौ।
आरो जोंनि गेजेर आरो गोबां सोलोंथाइनि गोनां सुबुंफोरबो गैयामोन नालाय जि बे बायसा ओ खिथानांगो जाहाथे बेफोरबायसा खामबा जों गोसो जायि बायसा बुंनो थाखाय नाय जोंनि गेजेराव गैयामोन आरो गोदो गोदाय नाथाय दा उजिबाय आरो जों बर'फोरा गोबां मेलेमगोनां सु सुबुंफोरबो उजिबोगासिनो दं नालाय बेनिखायनो गोबां जौगाबोगासिनो दं आरो बर' हारिया। नोंथाङा मायबा फोर फोरमायनो हागोन नामा जों बर हारि जौगानायनि बागै?
औ औ हा उम से फोरमायनो सानदों आं बर हारिया माबोरै जौगानाय लामाखौ लानो हायो दा जों बर हारियाव उम गोबां नखर नखरनो ओ जौ बायदिसिना फाननाय जोङो दा नुनो मोनो जाहाते जौ जौखौ जोङो उम फानबाबो जोङो इसे बिबांनि लोंनांगौ लोंबाथाय ना नाथाय सोरबा सोरबि गोबां बिबांनि लोंनानै उम फे ए उम फेजासे लोंनानै बिसोरो गावनि देहाखौनो देहा सोलेरखौ जोबोर
औ औ
लांगासिनो होदों बेनि जायगायाव जों एस एसे लों बा देहा-देहानि ज उम खहा जानाय नङा आरो जोंनि हारिया आरो मोजाङैनो थैलांगोन
औ
बर बरहा बरहारिया बायदिसिना मैगं थाइगं बायदिसिना बेफार खालामनानैबो जों दा सान्दि जौगानायखौ नुनो मोनदों बर हारिया जौगा जौगानोबा जोङो उम सोलोंथाइ आरो बायदि बायदिसिना खामानियाव आखा फाखा जानांगोन आरो जोङो ओरैनो गोग्लैसोना थाबा जोंनि बर हारिखो जोङो जौगाहोनो हानाय नङा बेनि ओंखायनो जों बयबो बयबो सुबुङानो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ लानांगोन।
औ
बर अहाया सिगां सिगाव बेबायदि उम लेखा फराखो लायाबा बेफोरबायदिनो जाम्बा जानायनिफ्राय बारगना बेखायनो बर हारिया जौगानो उम जौ जौगानोब्ला सोलोंथाइ
औ
जोङो खाइफा खायफाया हाजोमा नायनाय सोरबा गोसो गैया सोरबा सोरबा फराया बेफोरसो
औ सोरबाया खायफाया आरो रां रुफानि थाखाय थालांगो आरो ना?
औ औ। आरो खयाव गोसो होनांगोन सोरबाबा आरो न‌आवनो मानिबा मानिबा दाउ फार्म अमा फार्म आरो आबाद थिलिफोराव गोबां बिबांनि मैगं थाइगं आरो माइ आबाद फोर गायनायजों दावगा दाउगाहोनोनांगोन हारिखौ सिगांथ बर हारिया बारा जौगानाय नङामोन नाथाय आथिखाल गोख्रों सिगां बर हारिनि लामा लामा बायदिसिना बेफोरो बेफोरो बारा जौगानाय नङामोन ना आथिखालाव सोलोंथारो सरखार सरखार फोरा ओहोम जौगानाय लोगो लोगो जौगानाय जों नुनो मोनो नोंथाङा आरो बेनि सायाव मायाबा ओम फोरमायनो हाबावगोन नामा
औ भागों नोंथां आ बर' नोंथाङा जेरै बुंदों जे बर' हारि मोनसे हारिखौ जौगानो थाखाय सोलोंथाइया बे बाथ्राया थाबैनो नंगौ मानो होनोबा सोलोंथायाइानो जोंना बयनिखसिुइबो गोदोर मानो होनोबा मोन मोनसे। सासे सुबुङा जुदि सोलोंथाइ रोङोबा बे सुबुङाव गोबां गियान गियान थानो हायो आरोना जेरै जों गोबां जों गासैबो गियानखौ ज बाहेरानि मोननो हायो गियानफोरखौ जों बिज निफ्राय मोननो हायो बेनि थाखायनो जोंनि सोलोंथाइया जोंनि थांना थानायनि जिउआव जोंनि सोलोंथाइखौ जोबोर गोनांथार आरोना सोलोंथाइखौ जोङो लायोब्ला जेरै गोबां सुबुंफोरानो जेरै दा सोलोंथाइ रोङिफोरा गोबां नुबोनो मोनदों गोदो गोदाय सोलोंथाइ रोङैनि थाखाय जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां थगायजाबोदों हा हुफोरखौ गोरा गोरों गोराफोरनि सेखनो लाबोनायखौ खोनानो मोनुबोगासिनो दं मानो होनोबा बिसोरो जेबो हम लांनो हाया मानिफ्राय मा खालामनानै मा खालाम बिसोरो नुवा बेफोरखौ हमथांनो हाया आरोोना बेनि थाखायनो बेफोरखौ जोङो हमथानो थाखाय जों सोलोंथाइ होनां नांगौ आरो मोनसे बे हारिखौ जौगानो थाखाय बि जोंनि सोलोंथाइखौ जोबोर गोनांथार जायो आरो मानो होनोबा जों मोनसे आरोारि जौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जों सोलोंथाइ गोनां जायो मानोना बे गोजौ मोनसे माबायाव बिबुंथि होनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ गोनां सुबुंखौ नांगौ मानो होनबा बेयाव गोबां नेमखान्थि थायो नेमखान्थिफोरखौ जों बुफना होनांगौ आरो ना बेफोर बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय आरो सोलों जों लोगोसे जोङो राव हारिमु हु आरि माबाफोरखौबो लांफानांगौ आर ना मानो होनोबा राव गुबै माबायानो जाहैबाय हारिमुखौ जोङो हारि जौगानायनि गुबुन आ बेनो जाबाय रावखान्थि एबा गाननाय जोमनाय हारिमु बेफोर आरोना जे हारियाव जुदि खौसेथि गैयाब बा बे हारिया जौगानो नागिरा आरोना मोनसे आरो जों खौसे नाथारगौ जायो मानो होनोब्ला खौसि खि गैयाबा गोबां सुबुं गाग्लुब फैनो थाखाय गोबा जौगानाय हारिफोरा मानो होनोबा जौगानाय हारिफोरा जौगाफुनाय हारिफोरखौ गाग्लोबनो सानो आरो। दा जाहाथे बिसोरो जौगानो हाया मानो हाया गोसो सानना लायो आरो जौगनाया जौगानाय हारिफोरा बेनि थाखायनो जों खौसेथि जानाय जोबोर गोनां आरो ना
नोंगौ नोंगौ नोंथां
खथि थायोफ्रा बोराद गुबुन सुबुंफोर फाहामनो हाया। बेनिफ्राय आरो गाननाय जोमनायखौथ' गाननाय जोमनाय राव हारिमुनो नांथारगौ ओ जेरै जोंहा बर'फोरना दंखायो जेरै आइजोफोरा जेरै बिदन दख'ना एबा जोंनि गाह ओ गाहाय माने लेबस्रा जाबाय बरफोरनि गाहाय गान ज बिसोरानो जाबाय आर'नाइ आर'नाइखौ जोङो जेरै मान होनायाव बाहायनाय जायो आर ना। बे आर'नाइखौ जोंनि बर' आइजोफोरानो रायो। दानाय बे आर' गोबां बरायनायफोराव बाहाय ज जायो मान होनायफोराव लोगोसेनो जोंनि नै हौवासाफोरनि गाननायाजोमनाय जाबाय गामसा आरो आर'नाइ इनिफ्राय आरो गो गस्ला जेरै माने गोबां गस्लाया ओ गस्लानि जेबो ओरै ब फिसा माबानाय गैया आरो ना थेबाबो ओ गोमो गोमो आरो माबाफ्रा बेनिफ्राय दाथ' गोबां ओंखारबाय जेरै आर'नाइ गस्लाबो ओंखारबाय बेफोरो औ बेनिफ्राय जथा ओरैनो बर'फोरनि ओ माने इखौ ओ सोलोंथायाइयाव बेसेबां जाबोआखै बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन
बर' हारियाथ' सिगां भाराय खम बिबाङै फरायनायखौ नुयोमोन नाथाय आथि आखेलाव गोबां उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ जोबोर मोजां सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनदों सिगां जोनोमनिफ्रायनो बिसोर बर' हारियाव सोलोंथाइ लानो लायामोन नाथाय दा सोलोंथाइ गैयाबा जेबो दावगानाय गैया बेनिखायनो बर' हारियाबो जोबोर जोबोर सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनदों गोदो गोदोथ' इस्कुल कलेज बायदिसिनायाबो बारा उम बारा जबाङामोन उम खा खाथि खालायाव नाथाय आथिखालाव जोबोर खाथि खाथियावनो कलेज जाबाय नालाय फरायनायनि खाबुआबो जोबोर मोजां जाबाय। बेनिखायनो दा फरायनायनि खाबुखौ आरो उम सरकारफोरा जो जोबोर लाबदों
औ औ
नोंथां
गोबां खुबिदा होगासिनो दं आरोना औ औ दे न समाबो थौबाय औ